अ। मा होनदों नोंथां?
अ दङ आंबो दानिसो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायना दङ।
अ। मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
हो!
नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो बा?
ओ अमा बेदरजों थास' बिबार आरो दालि ओंख्रि।
अ।
नोंथांमोनहालाय?
जोंहा जाथवाखैआन र'। संनानैसो दोनदो मोनबाय। ओमफाय नोंथांनाव आं मोनसे बाथ दा रायलायनो होननासो हरदोमोन जेनेबा सावरायनोसै। थास' थास' नोंथ' दानि थास' बिबार होननानै लांदों ना थास'नि बागैनो सावरायनोसै नामा?
औ दे दे बुंलाय।
थि नामा आं एसे? माबा बिदिब्ला थास' बिबारखो नोंथाङा उम जानो गोथाव मोनो दा?
औ औ आङो सबनिख्रुइ थास'नि बाहागोनि गेजेराव आङो सबनि ख्रुय मोजां मोननाय ओंख्रि होनोब्ला आङो थास' बिबारखौनो मोजां मोनो। बेदरखौबो मोजां मोनो। अब्लाबो आङो बेदरफोरनिख्रुइ आङो बे थास' बिबारखौहाय बिराद मोजां मोनो आरो बेखौहाय आङो अमा बेदर आरो ना गोरानजों जानानै बिराद मोजां मोनो।
अ बिदिब्ला नोंथाङा थास' बिबारखौ अमा बेदरजों माबोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
थास' बिबारजों अमा बेदरखौहाय ना
ओं
औ अब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा थास' बिबारखौ नोङो बा लाबोनो नांग्रोबाय नङा होमब्ला नों थां जुदि न'नि बारियावहाय औ न'नि बारियावहाय नोंहा थास' दङबोला थ' नोंहा थास' बिबार बिबार बारनाय समावहाय थास बिबारखौ मोनखागोनखा आरो गामिनि खाथि खाला लामाफोरावहायबो जोंहा मेरला थास' फोर दंसोगा थायो फांसे फांनैबाबोथ' जोंहा थास'आ थाखाथारो नङा होमब्ला नोंथां बेफोरावबोथ' बारो बेफोरनिफ्राय नोङो गामियाव खाथि खाला जायगाफोरनिफ्राय जाय जाय गायावहाय थास' बिफां दङ बे जायगायावहाय नोङो नागिरहैब्लानो नोंहा मोन मोनबोखायो नङा होमब्ला
ओं उ
औ बिदिनो जोङो गामियावहाय एब्ला एबा न'आवहाय मोना ब्लाथाय जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन आरो
अ
औ मोनोबाथ' मोनोआनोसै न'आवनो मोनाब्लाथ' जोङो बाजारनि ब्राबो बायनानै जाफायखानांगोन नङा होनब्ला नोंथां
ओं नोंथां
थिग बेफोरबायदिनो आं बुंनोसै जोंहा न'आवनो दङ नालाय बेनिखायनो न'आवनो आरो बे न'नि इसे बाय बायहेरावहाय लामा सामायाव हाय बारनैसो सो नागिरनानै लायबाय न'आवबो जाखिनि दङ बेखौबो खानानै लाबाय बि दिनो नांगौ जखानि बां ओ नांगौ जखानि एबा नांगौ बिबांनि जोङो थास' बिबारखौहाय खानानै लाबाय
उम
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजांहैहाय सायनानै लानांगौ बै ओ खर'खौहाय जोङो बेखौ गारनानै लानांगौ आरो
अ अ
आरो बेनि सिङाव मोनसे बिबार फिसा थाबावो हा बे बिबारनि सि सिङावहाय बेखौ ओजा मोनजाफ्लांबालायनो गोदोनायाव बिराद मानोनो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ गारनानै लानांगौ बेखौ जों खर'खौ जों
उम उम उम
बेनि उनावहाय जोङो मोजाङैहाय बेखौ आखाइजों बिसिफ्लेनानै नङाब्ला सिखाजोंहाय एसे फिसा फिसा हानानैहाय आरामसे सायनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय मोजाङैहाय बेखौ सुनानै लाबाय आरो जोंहाथ' थास' बिबार गोजाबा ब्लाथ' ओंख्रिया बांद्राय एसे थावनाय नङा नङा होमब्ला नोंथां
ओं ओं नंगौ
थ' जोंहा लोगोआव नांफागोन ना नङाब्लाथाय बेदर थिग बेफोरबायदिनो नों थाङा बुंदों नालाय आंनो आंखौ जेनेबा अमा बे दरजों थास' बिबारजों माबोरैहाय सङो अब्ला आं बुंनो बे अमा बेदरखौथ' जोंहा ला बायनानै लाबोब्लाथ' मोनखाया नालाय।
ओं।
बिदिनो जोङो सक एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय। आरो हहा नोंथां थास' बिबारजों अमा मडिमासो बांसिन गोथाव जायो दे। अमा मेजेम औ मोदोमखौहाय आं बांद्राय बेफोरबायदि गोथावमोना आरो। थ' बिबारजोंहाय मेजेम मेजेमखौहाय जोङो बेफोरबायदि लाबोनांगौ बिदिनो। जोंबो लाबोबाय। लाबोनानै जों बिदिनो सुस्रानानै लाबाय बेखौबो आरो। गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौहाय जेरैहाय जोङो भाजा जानायावहाय जिबायदि एवो। बेफोरबायदिनो थाव पियास संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौ होजोबनानैहाय थावआव अमाखौहाय। एसे एवफ्रामनानै लाबाय।
औ।
एवफ्रामनानैहाय जोङो थास' बिबारखौ। जेब्ला बे अमाया एसे बेदरा एसे एवफ्रामनाय जागोनहा अब्लाना जोङो बेखौ होजायो नङाब्ला आरो एक्सट्रा केेक जोङो एक्सट्रा सारायफोरावहाय बेखौ रुग्रोनानैबो लाजायो जेबो नङा। आरो नोङो खनसेयैनो बे जेब्लानो अमाया एसे खामगोन अब्लाना जोङो बेवहाय जयैनो गारनानैबो होजायो। थास' बिबारखौ आरो खायफा खाय फाया अमा बेदरखौहाय खांनानैबो दोनथ'यो आङो जेबो खांलाया। जेब्लानो अमाया दसे समनि थाखाय एव प्रग्राम जागोन बेनि उनावनो आङो थास' बिबारखौ गारनानै होयो आरो सारायाव। हायज'नो बेदरजों लोगोसे बेनि उनावहाय जोंहा खा नोंनि गोसो नोङो मिखि जानो ना खारै जानो अब्ला आङो खारैखौहाय बांसिन मोजां मोनो नालाय बेनि थाखायनो आङो नांगौ जखानि खारैखौ होनानै लायो।
उम।
ओ खारै होबासो बियो एसे रबगोन नालाय बेनि थाखायनो आङो खारैखौ होनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बेसे एसे बे थास' बिबारा रुगोन अब्लाना
औ।
देनानै लानाय जाखिनि सामब्राम बानलु हाइजें मस्ला मस्लि जि बेफोरखौ आं आङो हरग्रोखायो ओ। सिगाङावबो बेदर एवनायावबो होजायो नङाब्लाथाय उनावहाय गोदौबाय फिसाब्लाबो होजायो।
उम उम।
नोङो जायखिजाया टाइमावनो जायखिजाया ओंख्रिखौ खांनायनि सिगाङाव होनांगौ आरो थिग बेफोरबादि दिनो आङो खारै होखांनानैहाय दसे रबबाथाय आङो बे देनानै लानायफोरखौ होयो।
औ।
ओ बिदिनो होबाय होनानै आङो दसे सम दोनलायबाय बेफोरबायदिनो अब्ला जेब्ला एसे एसे खामथाबो सारायाव हब्ला आङो दै खौ होनानै होयो दैखौ खायफा खायफाया बुङो नाथाय आङो ओ बिदि बेफोरबायदि खालामामफेरा आरो खायफा खायफा होनो आरो दै गुदुं होब्लालायनो माननाया खारो। माननो नागिरा नाथाय आंना गुसुखौ होबाबो मानिया मानखाया जेनेबा संनाया जुदि मोजाङै जायो हब्लाना माना आरो ना दै गुसु होबाबो दै गुदुं होबाबो। जुदि सोरनाबा जुदि खारै संख्रिफोरा मोजाङै नाङा हब्लाना दै गुदुं होबाबो ब्लाबो मानखागोन बेयो बेनि थाखायनो आं बेखौ फोथाया नाथाय खायसे खायसे खौ आङो होनायखौ नुनो मोनो आरो दै गुदुं होब्लासो मानानो होननानै
अम उम
बेनि थाखाय बेनि उनावहाय आङो दै हरबाय हरनानैहाय एसे गो दौनो होबाय मोजाङैनो आरो नोंनि गोसो मथे आरो नोङो बे ओंख्रिखौहाय गथा जानो ना दैलाव जानो। गथायै जुदि नोङो बाथोन बायदि जाबा मिलौनाया बांसिन सिन जायो आरो जानानै बांसिन मोजां मोनो। नों बेखौ बाथोन बायदि बानायनानै जायोब्लाथाय मोजांसिन आरो गोथावसिन मोनो।
औ।
औ अब्ला बेयो मोजाङै गेब्लेेजोब गोन अब्ला मोजाङै खारैफोरा नांजोबगोन आरो संख्रिफोरा नांजोबगोन। आरो गासैबो गोदौनानै गेब्लेजोबगोन अब्लानो बियो खौ जानो हायो आरोनानै दनो हायो बेखिनि यानो आरो थास' बिबारजों अमा नि ओंख्रि संनायनि आदबा बेनो आरो
औ।
औ नोंथांङा जाफेरबायना जाफेरा थास' बिबारजों
आंथ' जाफेरबाय जानाया अमाजों थास'जों जायो।
थास'आ गोबां थास'नि गोबां बाहागोखौनो जोंङो जानो हाबावो नंङा।
अ थास' आइथिं जनि आथिं आरो जेराव थास' बिथ'राइ बिदि आरो आरो थास'नि बेदरखौबो जायो।
थास'नि आथिंबो दंङो।
थास'नि बाहागोखौ माने जोंनिया मोनसेबो गारजानाय जाया आरो बायनानैबो जायो जा आरो न'आव थानायफोरा न'निबो जायो।
गासैबो बाहागोखौनो जोंङो जानायानो जायो बिलाइखौबो जोंङो जानो हायो। हायो खारै होनानै मोजांनो औ औ। बिदिनो बिदिनो जोंङो थास' बिथ'राइखौ बांसिनानो नागो फोरजों जायोब्ला गोथाव जायो आरो नाफामजोंबो। जानो हायो गोथाव जायो आरोना नोंथां।
अ अ ओम।
अ अब्ला नोंथांङा थास'नि मा मा बाहागोखौ जाफेरखो बाय नोंथांङा फोरमायनानै होदो।
आंथ' थास'नि बाहागोखौ गासिखौबो जाफेरबाय। बेदरबो जाफेरबाय, जेरै आथिबो जाफेरबाय, बिलाइबो जाफेरबाय। बिबारबो बिदिनो आं थास'नि बाहागोखौ गासैखौबो मोजां मोनो आरो आंबो।
औ मा मोनसेखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथांङा
आङो थास'निखौ थास' बेदरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो।
औ खारै जायो ना गोखै जायो नोंथां?
खारै जाफेराखै आंङो माने थावसो बांसिन जायो आरो आं थास'खौ
औ औ औ थावआबो गोथाव जायो दा गोखै एसे हो फाबा मोजां जायो आरो ना नों।
अ गोखो होफाबा मोजां जायो ओम जेरै थाइगिरफोर होबा नाजायोना जोंना थाइगिरफोर होननानै जाबा मोजां जायो आरो नाफोरजों थास' जों
औ औ थास'जों
खान्थाल बेगर दाथ' खान्थालनि सिजोनना जेनेबा खान्थाल जोंनिया आरो खान्थालनि खान्थालखौ जानानै आरो बेगरखौ दोनोना बेगरखौबो जायोना जोंनियाव आरो ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल बेगरखौबो जिरनानै थास' आथिंजों संनानै जाबा ससे ससे हास'नानै बिदि जाबा गोथाव मोनजायो आरो माने
औ अब्ला नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनो सै नामा जोंहा
औ दे नोंथां बिदिब्ला मोजां मोनबाय दे नोंथांजों सावरायना दे